औ खोनादों।
औ औ नोंथांजों आं दसे सम लाजायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला ओ आं नोंथांखौ ओ ओ खावलायनाय बायदि ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायलांदो ओ बर'फोरनि ओ हाथासुनि हाबानि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? बिनि बागै जों सावरायनो हा गोन नामा
औ हागोन। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि खाबुखौ आंनो होनायनि जोङो हाथासुनि होनोब्ला जोंहा बर'नि मोनसे हाबा खान्थि जाय जोंनि जिउनि मोनसे ओ बान्दो खौनो बुंनो हायो। जोंहा जिउआव मोनबा बान्दो थायो बे बानदोनिनो जोंहा मोन मोनसे बान्दोआनो जाबाय जुलि बे जुलियाव बिदिनो जोंहा बर'फोरा औ जेब्ला हाबा खालामो अब्लाहाय जोंहा हाथासुनि खुरनाय बे मोनसे खान्थिया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो। दंबोयो आरो आथिखालनि समावबो जोङो बेखौ नुनो मोन्दों नाथाय आथिखालनि समावहाय हाथासुनिखौ जोंहा एसे गुबुन बायदियै माने सोलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय जोङो गोदोनि हाथासनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोद दायो ओ जेब्ला सासे ओ सिख्ला खौ जेब्ला जुलि खालामना लाबोगोन अब्ला ओ हाथासुनि खुरनाय जायो बेयाव सिथ्लानि रोंगौथि थि एबा ओ बिनि रोंनाय बिनि आखल आखु बेखौ जोङो ओ आनजाद नायनाय बेखौनो बुंनो हायो हाथासुनि बुङोब्ला जोंहा जोंहा जेब्ला हाबा हाबा ओखाल हाबा जायो अब्ला जोंङा बेखौ गुबुनै मोनसे सम लानानै जोंहाबो खौ हाथासुनिखौ बानायनाय जायो हाबा खान्थिखौ फोजोबखांनानै नै हाबा दाननाय बा हाबानि जानाय लोंनाय बेफोरखौ फोजोबखांजोबनानै जोंहा बेखौ मोनानि समाव खालामनाय जायो जेब्ला आलासिफोर आलासि दुमसिफोरा जेब्ला थांजोबखाङो अब्लाहाय जोंहा बेखौ ओ जोंहा हाबायाथ मोनसे रंजानाय बायदि फोरबोखौनो बुंनो हायो जोंहा बेवहाय सानै सानै सुबुंनि जिउ जिउ नि दावगानायनि मोनसे मोनसे रंजानाय फोरबो ओ जेराव सानै सुबुङा गावनि जिउनि लामाखौ हान्थिलांगोन संसाराव आगान सुरगोन बिसोरनि ओ बिसोरखौ जंखायनो थाखाय बा एदावनो थाखाय बिसोरनि रंजानाय दिनाव बिसोरजों रंजा जाफानो थाखाय जंखायनो थाखाय बे हाथासुनिखौ लानाय जायो जेराव ओ बेवहाय जाय हौवा गोदानजों थाफानाय लोगो आरो हिनजाव गोदानजों थाफानाय लोगो बिसाबो बेवहाय गोबां आखु दङ जोङो बेखौ नुनो मोनदों जोंहा हाथासुनियाव ओ जेब्ला ओ जोंहा हाथासु'नि होनोब्ला जोङो माने बेयावबो गोबां खान्थि दङ बेखौ खान्थिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेब्ला ओ हिन्जाव गोदाना
औ औ
दुगैखां आरिखां जोङो बेखौ माने ओ उवाल सौनो होयो ओ माइरं गुन्दै खालामनो होयो खौ जोङो उवालाव सौनो होयो बे उवालाव जोंहा ओ हिन्जाव गोदाना बे ओ माइरं खौ गुन्दै खालामनानै बेजोंनो अनला संनाय बेबायदि मोनसे खान्थिबो दङ जोंहा जेराव ओ हिनजाव गोदानजों रावबो दांफानो मोना बे हिनजाव गोदाना हारसिंनो बे अनलाखौ संनाय जायो आरो। बे अनला संनायाव आरो गोबां नेमफोरबो दङ जेरै- अनलाखौ संनाय टाइमाव बियो संख्रिखौ साखि नो मोना आरो अनलाखौ संनाय टाइमाव बेवहाय हालदै बायदि गुबुन ओ गाबफोरखौ जोंहा होनो मोना खालि अनलाजों ओ अनलाजों लोगोसे जोंहा दाउ बेखौबो जोङो होफायो दाउखौ ओ फिसा फिसा फिसा हानानै बेवहाय ओ बयबो मोनजानाय बायदि बेखौ खालामनाय जायो आरो। आरो बिनि सिगाङावनो जोंहा ओ आरो बाथौनि जेनेबा जोंहा बर'फोराथ' बाथौ थाखायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
बेनिनो जोंहा एसे खोलाहा आरो सानजाहा ओ हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगो बेखौ जोंहा फज'नो थाखाय जिरायहोनो थाखाय जोंहा ओ मोननै खामफ्लाय थायो बे खामफ्लायानो जाबाय जोंहा गाम्बारि खामफ्लाय ओ बिनि बिनि आगदा ओ आगदा फारसे आरो आगदा फारसे जोंहा जो जोला मोनसे बे गोलाव गोलाव रड नि बाथि थायो जेराव ओ बेखौ जोङो हायाव थुथ थुथानानै बिनि जा सा थि सावगोन बियो जोंहा गे'गेजेर बाहागोआव थायो बियो औ बेवहाय जोंहा आलारि बाथि सावनाय जायो आरो ओमफाय जोंहा हौवा गोदाननो लाइ बिलाइ बनानै जा हिन्जाव गोदाना संनाय ओ सङो अनला ओंख्रैजों दाउ बेदर बेखौ जोंहा ओ हौवा गोदाननो होनो थाखाय जोंहा बर'नि मोनसे आइजें गोनांथार आइजें बे हाथा होननायाव जोंहा ओंखामखौ खुरना लानाय जायो आरो गुबन मोनसे हाथ थायाव जोंहा अनला ओं ओंख्रिखौ लानाय जायो बे हा ओ हाथाइआव जोंहा जेब्ला हौवा गोदाननो ओंखामखौ खुरनो लांगोन बे टाइम मनि सिगाङावनो जेब्ला ओंखामखौ खुरना होनानै ओंख्रिखौबो हो होनानै बेखौबो जोंहा हिनजाव गोद दानानो होनाय जायो नाथाय बेजों हेफाजाब होनो थाखाय हिनजाव गोदाननि लोगो बेयो जोंहा थाफायो बेयाव जोंहा हौवा गोदान आरो हि हौवा गोदाननि लोगो। बेखौ जोंहा हिनजाव गोदानानो आ आखाइ सुनानैस होनाय जायो आरो बे जायगायावन नंगौ आरो हौवा गोदान नि लोगो खोबो बे हिनजाव गोदानानो आखाइ सुना होयो ओ बिनि उनावहाय ज जोंहा बेवहाय एदावनायफोराबो जोंहा सुब थाफा देरनाय जायो जेब्ला हौवा गोदाना आखाइ सुखांनायनि उनाव ओंखामखौ लगायनानैब खुगायाव खबसे बा खबनै ओ खायसेयाथ' जोंहा जानोनो मोनस्लाबलाया बेवहायनो जोंहा उनथिंजाय सेंग्राफोरा गोबां बे समावनो हौवा गोदानजों लोगोसेनो जोंहा गथ' गथ गथ' गथ'फोरखौ जोंहा होफानाय जायो आरो ना हिनजाव गोदाननि आखाइजोंनो ओंखामखौ खुरनानै बेनिफ्राय बिनि उन फारसेहै जोंहा एसे सेंग्राफोराहाय लाइमोनफोरा ओ एदावनो थाखाय बालथिङाव दै बा माखासे ओ एदावजाथाव मुवा फोरजों हाय जोंहा हौवा गोदानखो एदावो। बेवहाय ओ जोंहा बारलामफाखौबो गोबां एरावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बर'नि दोरोङारि बायदि गोदोनि समावहाय जोंहा जेरै लाव, आलु बायदि मैगं थाइगंनि माला खालामनानै फोर हौवा गोदाननि लोगोखौबो एदावनो थाखाय माला गानहैयो औ ओमफाय बेवहाय जोंहा जेब्ला हौवा गोदाना खबसे सोयो अब्लानो बेखौ बोखारनानै बै जाय उनथिं थानाय ओ हौवा गोदान माबा लाइमोनफोर बिस बिसोरो ओंखामखौ माबार माबार जानानै फोजोबो आरो बै हौवा गोदानखौ जोंहा दैजों बालथिंजों लखबनानै बा माखासे बुस्थुफोरजों एदावो आर रो बिदिनो जोंहा ओ हाथासुनिखौ हर गेजेर बार'थासोआव बिदिनो बानायनाय ज जायो। बे दोरों नेम होननानै, होनांगोन आरोना ओ बेबायदिनो हिनजाव गोदानखौबो एदावसिगोन माखासे जायगायाव जोङो नुनो, मोनदों माखासे जायगायाव जोंहा, दार ओ दोनि हांगारफोरखौबो हिजाव गोदान, गोदाननि मोखांङावबो फुनला लाय बेफोरबायदिनो जोङो, नुनो मोनदों नाथाय आथिखालनि मुगाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला,
औ
हाथासुनि खुरनायावहाय, जोङो ओ मा होनो बेयो हिनजाव गोदाना जे अन देयो बे बेखौ जोङा माखासे देनानै दोनखायो बिनिफ्राय बेखौ हिनजाव गोदानखौ दांहोनो आन्थाल' ओरैनो देफ्ला होयो आरो जेरै अनला ओंख्रि संनायावबो, ओ बेलेग गुबुन सुबुंङा‌, हेफाजाब होयो ओमफ्राय बियो हिनजाव गोदाना दाङोल' आरो जों जेरै बुंबोदोंमोन जेनेबा जोंहा नेम दङ सुंग्रि साखिनो मोना, बेबायदि नाथाय आथिखालाव, संख्रैया नांदोंना नाङाखै बिख बिखौबो साखिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा, समाव बेनि फारसे फंनैसो बुं फुस्लिमना होनो हागोन नामा?
आङो नोंथां ओ खावलायनाय बायदि आं दा बुंनो सानबाय, ओ मानो होमबा आंबो बेबायदि, दिनै नुनो मोनदों ओ जोंनि गेजेरावबो बेबायदिनो ओ दोरों फोथायनाय दङमोन नाथाय दोरों फोथायनायनिफ्राय ओ आनज्रायनानै जोङो एसे, गुबुन लामासो लानाय नुनो मोनदों आंबो नुनो मोनदों बेबायदिनो अ अनलाखौ हिनजाव गोदानखौसो देहोनांगौमोन नाथाय गुबुनासो खाथ थिनियासो हेफाजाब होनानै ओ देनानै दोनखायो नाथाय ओ बेहाय हिनजाव गोद गोदानखौल' ओ उनाव ओ खुगासेनिल' खुगानिल' देहोनानै, बेबायदिनो संनानै होयो आरो ओ बिदिनो संख्रि साखिनो मोना होननानै बुङो सुबुं फोथायनाय बायदिब्ला गो दोनि ओ आबै आब बौ मोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थ थि बायदिब्लाथ संख्रि साखिनाय एकदमबारे मोना थेवब्लाबो ओ दायोथ जों संख्रि साखिनायखौसो नुनो मोनो। ओ आरो ओ मोनसे सुबुं फोथायनाय दङमोन। ओ खारै होआलासिनो संओ संनायाव जुदि बे खारै होआलासिनो जुदि अनला ओंख्रि बे हिन्जाव गोदाना संनाया जुदि बिराद गोथाव जादोंमोनब्ला बे हिनजाव गोदाला लायनो ओ बहुद दद्र जायो। ओ आखल गोनां जायो बेबायदि होनना फो फोथायनाय दङमोन नाथाय ओ बेफोर गासिबो दानि मु गायाव सोलायजोबनाय जाबाय ओ आथिखाल मुगायाव ओ बिनि सोलाय उ उल्थासो जों गुबुन गुबुनसो नुनो मोनो ओ ओम आरो ओ हिन्जाव गोदानखौ ओ हांगार फोननाय बेफोरबायदिया दा आं नुनो मोनाखै ओ आथिखाल मुगायाव ओ बिदिनो ओम नाथाय हौवा गोदानखौ जेब्ला हौवा गोदान आरो बेजों थाफानाय ओ जायखौ ओ मिस्टि मिस्ट्रिखला होनो बे मिस थ्रिखलाया ओ सानै बो जेथिया ओंखाम जायो बे समाव गोबां ओ उनथिंनिफ्राय ओ गामिनि सेंग्राफ्रा एदावनानै ओ दै लुनाय माबा लुनाय बिदिनो एदावनाय बो बेफोरबायदि दङ ओ आरो ओ हिन्जाव गोदान खौ ओ एदावनाय बेबायदिया दङ नाथाय गोबां हिन्जाव ओ बै समाव हिन्जाव गोदानखौ गोबांद्राय एदावनो मोना होननानै आं सानो आरो ओ आथिखाल मुगायाव नाथाय बिनि सोलाय बांसिनसो एदावनायखौ नुनो मोनो थाय बै समनिफ्राय जेथिया जोङो ओ दोरों ओ सुबुं फोथायनायनिफ्राय आरो दोरों ओ नेमखान्थिनिफ्राय नुयोब्ला ज ज हिन्जाव गोदानखौ गोबांद्राय एदावनो मोना आ बेबायदि ओ मोनसे जे सुबुं गोथायनाय दङमोन मानो होनबा ओ बे समाव हिनजाव गोदाना गोबां ओ मोनसे नखराव फैनाय लोगो लोगो गोदान मोनसे ओ जिउ दानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ आरो ओ बे माबायाव हाथासुनियाव ओ हाथासुनि हाबाखौ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुनै खुङो। ओ आरो बेबायदि बिदिनो ओ नोंथाङानो गोबाङानो बुंखाबाय नोंथां बुंनाया सैथो आरो ओ आं बिनि बागै ओ जिखिनि बुंदों ओ ओ बियो बेसेबां सैथो आंथारै बुंनो हाया ओ आरो दायो ओ हाथासुनि हाबाखौ नाथाय उम गोबां जायगायावनो खुङो आरो गोबां जायगायावनो खुङा
औ
उम खुंनाया ओ गोबाङानो दङ नाथाय खम बिबांनि संनायखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ ओनसोल लायै ओनसोल ओ आरो उम ओ दायो माने ओ बेबायदि ओ ओ हाथासुनि खुंनाय हाबाया ओ खुंथारनांगौ होननायबो ओ गैया माने आं नुनाय बायदिब्ला बांसिनानो हाथास नि हाबाखौ खुङानोखा ओ ओरैनो ओ हाबा गिदिर खालामनानै जेब्ला आर'ज थार'ज जोबो बिनि उनावनो आलासि सामलासओफोरखौ सामलायनानै ओ हाबा जोबनायखौ आं बिदिबो नुनो मोनदों। आरो नोंथांनि ओ ओ नोंथाङा जिहेथु ओ आंनो दिनै बेबायदि बेसे सम होनानै जों बेनि बागै रायज्लायनो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ आङो गोबां साबायखर बावनो सानो। ओ दायो ओ दे बिदिब्ला जों दोन्थ'नोसै
औ जागोन दे